हेल नोंथां?
औ औ।
अ आं मोनसे टपिक लानानै आइडिया लानानै रायलायनो नों थांखौ फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना?
हागोन हागोन।
दे होमबा आङो माने गोदोनिफ्राय आरो जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्राय आरो दिनैसिम माबायदि सा सोलायबोनो हमदों आरो माबायदि बेसेबां फाराग दं बेफोरनि सोमोन्दै रायलायनो नागिरदोंमोन।
उम उम। ओरैनो उम सोलायनायाथ' गोबां बिथिङाव हाय सोलायबोबाय ओरैनो मोनसे स्पेसिफिक ओरैनो मा रोखोमनि सोलायनायावहाय सावरायनो जेनेबा जानाय लोंनाय
औ जानाय लोंनाय आबाद मावनाय जानाय लोंनाय गासैबो माने बर'नि जेरैहाय गोदो माबायदिमोन सोलिबोदोंमोन गाजा गोमजायै सोलिबोदोंमोन। आथिखालाव माबायदि बोदों बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंना होग्रोनो हागोन नामा नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि गामि ओनसोलाव माबायदि सोलायबोदों?
उम उम। ओरैनो न'खर न'खर सालायनायखौ सावरायनोसै नामा? माबायदि मोनो आगोल उम उम दा जोंनियाव हाय आगोलनि समावहायथ' ओरैनो जेनेबा जोङो आबाद मावनानैनो आबादनि सायावनो बांसिन सोनारनानै गाव गावनि न'खरफोरखौ सालायबोयोमोन। बेबायदिनो
औ।
एसे दोहोनिफोरा मानि दाहोना रुवाथिफोर लानानै उम माइ गायनाय उम बेबायदिनो एसे दोहोनिफ्रा मोसौबो फिसियोमोन जोंनियाव हाय। बुरजा बुरजा मोसौ मैसो बेफोरनि थाखाय बेफोर खौ गुमनो थाखाय जों लावखारबो लानाय नुयोमोन। बेबायदिनो उम गंसे मानि दोहोनि न'खरा दाहोना रुवाथि लावखार बेबायदियैनो ग्रोम ग्रोमै न'खरफोरखौहाय मावै दाङै जेनेबा सोलिबोनायखौ जों नुयोमोन आरो। गोदोनि समावहाय। आरो ओरैनो जोंनि बा न'खरावथ' माने गासिबो दोहोनिफोर थाजोबा नालाय ओरैनो सारा सनस्रा जेनेबा
खोनादोंना नोंथां? हेलौ
नाय आरिनायफोराव हाय
अ नोंथोरा नेटआ एसे खम नामा? हेलौ एसे नेट जायगा नेट गोनां नेट मोननाय जायगायाव थायोबा हामथगौमोन नामा नोंथाङा ए
औ खोनायाखै नामा?
ओहो नेट दा एसे स्ल' जादों एसे मोजां खोनायासै मोन। औ थाब थादों जेबो नङा बुंलांदो।
थाबथादों नामा?
औ दा खोनाबाय दे बुंलांदो
ओ ओरैनोथ' सिगां समावहाय न'फोर लुनाय आरिनायाबो जुदामोन आरोखि माने दा जेरोखम लुयो बेबायदि लुवामोन गोदो समावथ' जों बांसिन जोंनियावहाय दैबानाबो जायोमोन नालाय
उम
बाहाय जोङो बैसां न' लुनायखौ नुयोमोन आरोखि बैसां न' लुयोमोन ओरैनो हाग्रायाबो एसे खाथि जाबाय बेवहाय जोङो हाग्रानिफ्राय गोबां बिफां लाइफां गेदेर गेदेर आरोखि बे समावहाय बेनिफ्राय हाग्रानिफ्राय जों दंफां आरिफोरखौ लाबोनानै बैसांल' लुयोमोन आरो उखुमावहाय जोङो फुरिखौनो होयोमोन आरोखि
उम
दाथ' आथिखालावथ' थुरिखौनो नुनो थांला खिन्थु सिगां सम मावहाय थुरिखौ गोबां मोनो नालाय मोनोमोन नालाय ओ थुरि फोरजोंनो जोङो न'फोरखौ लुयोमोन ओरैनो न' लुनाय उम ओलाबनाय उखुमओलाबनाय बेफोराव जोङो बांसिन खामला आरि बेफोरबायदि लायालासिनो माने सावरि लिंनानै ज'यै ओलाबलायनानै बेबायदि जोङो न'फोरखौ बानायनानै लायोमोन आरो जेनेबा लुखांबाय आरिबाय बेबायदिनो जोङो जौगिसि बा दाबखसे जौगेसिफोरजोंनो हो माबा माबि जेनेबा लाब्राफोरजोंनो जोङो मानि लोंलायनानै रंजानाय आरिनाय बेफोर जम-समखौहाय नुबोदों आरोखि आंबो हम
औ बेबायदिनो नोंथाङा जेरै बुंदों गोदोनिफ्राय गोबां सोलायबोनो हमदों आरोखि ना नोंथां जोंनि जोंनि ओ जोंनि जायगाखौ जायगायावबो जोंनि बेफोरबायदि थासारि सोलायबोनो हमदों गोबां गोदो माने गोदो बुंनो थाङोब्ला गोदो हादान नानैसो थाफैदोंमोन नालाय गोदोनि गासैबो न'खरफोरा गोबां खममोन दा जेरैबायदि ओ खाथि खाथि न'खर लुनानै थानाय जायगा गैयि जानानै हमदों गोदो बेफोरबायदि नङामोन गोदो गोबां मोजां जायगा दङमोन आरोखि आबाद मावनो थाखाय गोबां जायगा दङमोन लोगोसे हाग्रा बंग्रा दङमोन बे फोरो गोबां सोलायलांबोनो हमबाय न'खरफोरा गोबां दङ दोङोमोन दा गोबां जालांनो हमबाय आरो गोदोनि न'खरा गोबां फिनानो थोरिजों लुनाय एंखोर थोरि बे बायदिसिना हाग्राजों हाग्रानि ओ बिफांफोरजों लुनाय बा खुन्था आथिखालाव जोङो थाखा खुन्था बाहायो नालाय नाथाय गोदोनि दिनाव दंफांनि खुन्था बाहायोमोन औवानि खुन्था बाहायनानै ओ न'फोर नङा होमबा नोंथां खिन्थु आथिखालाव गोबांङानो गिदिर गिदिर न' लुनो हमदोंसै ओ फाखानि न' लुनो हमदोंसै गोजौ गोजौ बिल्डिं लुनो हमदोंसै खिन्थु गोदो बेफोरबायदि गैयामोन गोबो बैसां न' दङोमोन बा ओ मा होनो थोरिनि न'लुनो नुन मोनदोंमोन नाथाय आथिखालाव गोबां सोलायनो हदों नङा होमबा
औ औ
हान्था मेलानि बाथ्रा बुंनो थाङोब्लाबो लामाफोरा मोजां नङामोन गोदोनि दिनाव लामाफोरा फिसा फिसा जायोमोन नङा होमबा हाग्रा बंग्रा होथेलाबाय थानाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां सोलायनो हमदों पाकानि लामा फैदों ब्लक नङा होमबा नोंथां गोबां सोलायनो हमदों होगासिनो बे इयुनावबो गोबां सोलायलांगोन आरोखि ना
ओम ओम
आरो जानाय लोंनायखौ बुङोबाथ' गोदो मावनाय दांनायावनो जा बा जानाय लोंनायावनो जा ज' ज' गामिनिफोरा ज' ज' थांनानै गावजों गाव हेफाजाब होलायोमोन नोङा होमबा होलाय गावजों गाव माइ गायनायानो जा ना हमनायानो जा बा बायदिसिना खामानिफोराव गासैबो हेफाजाब होलायोमोन गावजों गाव आथिखालावथ' बेफोरबायदिखौ नुनो मोनलिया मानो होनबा आथिखालाव गोबां ओ निउ जेनेरेसन लाइक ओ गोदान जोलैनि ओंखारबोनो हमदों आरोखि ना हादान जोलै गोदो मबाइल गैयामोन आथिखालाव मबाइल ओ गोबां जानानै फैबाय मबाइलजोंबो गोबां ओ माबायाव थायो मा होनो खामानियाव मुखुब जानानै थायो गावबा गाव बेफोरबायदिनो गावजों हेफाजाब होलायनाया खमायलांनो हमदों आरो सोरनि आरो गोदोनि दिनाव माबाफोर ओ हाबा बा दुखुनि सम बा सुखुनि सम जायोब्लाबो बे समावबो माने हेफाजाब होयोमोन सुखुनि समाव सुखु ओ रंजायोमोन बा दुखुनि समाव दुखु लाफाखैयोमोन नाथाय आथिखालाव गासैबो मबाइलजों जाजोबनो हमदों नङा होमब्ला खेबसे कल खालाम खबर लाबाय बेनि उनाव जेबो गैला बेफोरबायदि जालांनो हमदों बा सोलायलां नो आरो
होम
ओमफ्राय मा होनो
होम ओरैनोथ' जेनेबा गामि सालायनायाबो एसे सोलायदों आरोखि ना
औ
सिगां समावहाय जेरैबायदि जेनेबा गामिनि गाहाय गाहायफोरनि खोथाफोर बायदियै सोलियोमोन
औ
बा लायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबो एसे बाङाय जाबोनो हमदों आरो ना नोंथां
खमायलांनो हमदों औ नंगौ
ओम
माने गोदोनि दिना जेरैमोन दानि आथिखालनि दिना गोबां सोलायबोदों बहुद फारां दं बुंनो बुंनो थाङोब्ला लेखा फरानि सायाव बुंनो थाङोब्लाबो गोबां फाराग दं गोदो गोदाय सोलोंथाइ लानाया खममोन आथिखालाव गोबां सोलोंथाइ लानो हमदों गावबा गाव सोलोंथाइ आरजिनो हमदों
ओम
गोबाङानो मा होनो ओ जौगाखांनोबो हादों गोदो सोलोंथाइया खममोन बेनि थाखायनो जोंनि बर' हा-हारिनि सुबुंफोरा गोबाङानो जौगानाया खममोन नाथाय गियानखौलाय आरजिनानै लादोंमोन नाथाय सोलोंथाइनि बिबाङाव खममोन नाथाय आथिखालाव सोलोंथाइयाबो बांलांनो हमदों लोगोसे जौगाहांनो हमदों बेबायदिनो माने फारि फारि सोलायबो लांनो हमदों आरोखि नोंथांा
उम उम
ओमफ्राय नोंथांमोननिखि माबायदि सोलिगासिनो बिनो दा जेनेबा थासारिफोरा माबायदि ओ गोदोनिफ्राय आरो दिनैसिम माबायदि सोलिगासिनो बेनि बागै फोरमाय लांलाय एसे
औ गोदोनिफ्राय दासिम सोलायनाय होनोब्ला जों जेनेबा लामा सामा बा हान्था मेला बेवहाय सोलायबाय सिगाङावथ' जेनेबा जोंनि जोंहाय लामाफोरा जेनेबा थाबायोब्ला दै दैज्लां बोथोराव आदैफा गाहाम हाब्रु हाबनाय बेबायदिमोन
औ
नाथाय आथिखालाव फाखक्कानि लामा जाजोब्बाय आरो सोलोंथाइनि बेलायाव नायोब्ला सिगां समाव जोङो फ्राय उन्दैफोरखौहाय जेनेबा फरायसालिफ्राव एफाराब माने गोनांथि होननानै सानामोन आरो बिमा बिफाफ्रा थांबाय फैबाय बेबायदिल' आरोखि
औ
उन्दैफ्रा बिनिफ्राय मा खालामो उन्दैफ्रा मा खालामा बेफोरनि फारसे जेबो बांद्राय सिन्था धारा गैयामोन आरोखि
औ
नाथाय नाथाय आथिखालाव मा खालामो जेनेबा बिमा बिमाफ्रानो स्कुलफ्रावहाय दोनलांनाय आरिनाय उम बेबायदिनो खायसेया एसे थाखा गोनांफ्रा सरखारि स्कुलनि बा फरायसालिनि अनगायै बे सरकारि स्कुलफ्राव प्राइभेट फरायसालिफोरावहाय थिसन हैैबाय बेबायदिनो सोलोंथाइनि बेलायावहाय सोलायबोदों आरोखि आरो उन्दैफोरा सिगां समावहाय गेलेनाय आरिनाया जेनेबा जों मानि मबाइल जों नङामोन नाथाय आथिखालाव मा मबाइ बयलिं जानो हमबाय सिगां समाव जों जेनेबा जि रोखोम गेलेयो थाखोमालायनाय ओंखाम ओंख्रि बेफोरखौहाय उन्दैफोरा दानि उन्दैफोरा माने बांद्राय मिथिबांलायानो खोमा दा एसे उम एसे उन्दैफ्रा बोराबबानो मबाइल होनानै बुरखायनाय आरिनाय बेफोर सोलायबोबाय आरो न' बांनि लुनाय
गोबां सोलाय
औ न' बां सिगां समावहाय उखुमनि न'मोन जेनेबा थुरिफोरजों लुनाय बेराफोरा औवानि नाथाय आथिखालाव मा फाखकानि जाजोब्बाय गासिबो न'फोराबो थिंनि जाजोब्बाय बेबायदि आरोखि आरो सिगां समावहाय जोङो माने जायखिजाया उदां जायगाफोरावनो खिनाय हासुनाया जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोर